औ मा खामगासिनो दं नोंथाङालाय?
आङो नै दासो ओंखाम जाखांनानै मासियाव ओरैनो जिरायनानै दं आरोखि दायो बर्थ'मान
अ-अ सानथुनि ओंखाम जाखांबाय होमबा ना नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ मा ओंख्रिमोन होनबा नोंथां।
जोंनिया ओंख्रिया सबायजों साम'जोमोन आरो नोंथां।
अ गोथावानोमोनथ'।
औ नोंथां नोंथां नोंथाङाबो ओंखाम जाखांबायमोन।
औ सानजौफुनि जाखांबाय आंबो जाखांनानै जनानै दंगासिनो दं आरो नोंथां।
ए मा ओंख्रि जानायमोन नोंथां।
जोंनिया माबासोमोन दालि ओमफ्राय बेदर भाजासोमोन।
आदसाा गोथावानोमोन नोंथां।
औ गोथावानोमोन गोथावालाय अ नोंथाङा दायो एसे फ्रिना? अ खबरा थिगानो। मोजाङै सलिगा
ए बर्थमान आरोखि ना आंनाबो थिगानो बर्थमान बिदिनो सोलिगासिनो इदिनो जालाय लोंलाय थिगैनो सलायगासिनो।
आ औ दायो नोंथाङा एसे फ्रिना?
औ-औ नोंथाङा ओरैनो दंमोन आं दायो।
अ नोंथांजों आङो माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फैदोंमोन आरो नोंथाङा दा एसे फ्रिबा? सावरायनो हागोन दा नोंथां।
हागोन नोंथां।
अ जोङो जानो हागौ मिथिखायो नोंथाङाबो आबहावा माखौ बुङो। आबहावानि सोमोन्दै जोंङो एसे बिजिरनानै बा फोरमायलायनोसै आरो नोंथाङा।
औ औ औ हागोन नोंथां।
औ आबहावानि मुलाम्फा आबहानि खहा बेफोरबायदि गासैबो बिथिङाव नोंथाङा जा हागौ एसे फोरमायना होब्ला मोजां जागौमोन आरो नोंथां।
हागोन नोंथां हानायालाय।
औ। फोरमायजागोन नोंथां।
दे अब्ला नोंथां। औ औ फोरमायनोसै होमबा आबहावा बुङोब्लाथ' जोंनि खाथि खालायाव बा जोंनि थासारियाव थानाय ओ नैबे बुस्थुफोरानो जेरै जोंहा दंफां-लाइफां दै बिदिनो बायदिसिना बेफोरो दंफां लाइफां दैफ्रानो जोंहा आबहावायाव गोगलैयो आरोखि नङा होनब्ला?
औ नंगौ।
औ आबहावा जे जेरै नोंथाङा बुंदों आबहावानि माखासे खहा बा बेफोर खहा जानायफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो मुलाम्फा जोंहा आबहावा थायोब्लाथ' गोबां मुलाम्फा जायो जोंहा दंफां-लाइफांनिफ्राय गोबां। सम मथे अखा हायो। सम मथे बार बारो सम मथे बिदिनो सान्दुं दुङो। बिदिनो जोंहा मोजां थासारियाव थायो आरोखि जुदि जोंहा आबहावाया मोजाङै दङब्ला जुदि साख्रि। साखोन सिखोनै दङब्ला
बेफोरबायदि जों मुलाम्फाखौ मोननो हायो दंफांफोरनिफ्राय आरो। औ गोबाङानो जोंहा दंफां लाइफां थायोब्ला गरम बोथोर समावहाय जोंनो दंफां दंफाङा साया होयो जों दंफां सायाव जिरनानै थायो गरम जाव नङा होनब्ला?
औ नंगौ दाथ' बहुद गरम नङा होमबा? जों बार नागिरो दंफां साया नागिरो जोंल' नङा जुनारफोराबो नागिरो। सायायाव थानो।
औ नंगौ बेखायनो जों मुलाम्फा होनोब्ला बेफोरखौ मोनो आरो आबहावानिफ्राय गोबां साया गरम बोथोराव जों सायाव थायाबानो थानो हाया नङा होनब्ला न' सिङाव था हाबफिनना थानो हाया औ। जोबोर गरम जायोना गरम बोथोरावहाय बिदिनो बार बारनायफोरा जोंहा दंफांफोरनिफ्राय थान्दा बारफोर मोनो आरो बिदिनो अक्सिजेनखौबो जोंहा मोननो हायो आरो दंफां लाइफांनिफ्राय जे जों अक्सिजेन लायो हां लायो नैबे अक्सिजेनखौहायो जों बे दंफां लाइफांफोरनिफ्रायसो मोननो हायो। औ आरो। ओमफ्राय माखासे खहा होनोब्ला गोबां खहा नुगासिनो जों दंफां लाइफांनियावहायो दंफां लाइफांखौहाय जों खहा खालामनाय नुगासिनो। जुदि दंफां लाइफांफोरा खहा जालाङो अब्ला जोंबोथ' खहा जालांनायखौ मोनगासिनो जोंबोथ' थैनांगोन नैबे खहा जालांनायखौ जै जोंहा माखासे। गाज्रि आखुनि सोद्रोमा मानसिफ्रा गावनि उदै सुफुंनो थाखाय जे गोबां दंफां लाइफांफोरखौहाय दानफायबाय आरो बिदिनो गोबां बिदिनो दंफांफोरनि फालांगि मावदों बिसोरो स्रोद स्रोदनो बिसोरो दं सरखारनिफ्राय जेबो बिसोरो सोङालासिनो सरखारारनावहाय बा बिदिनो गोबाङावनो बिदिनो आखाइ दंखोमालै गोबां बिदिनो गिदिर गोलावफोरनि आखाइ थायो नालाय। बेखायनो बिसोरबो दंफां लाइफांफोरखौहाय दाननो थाखाय बिसोरबो
माबा जायो आरोखि आरो बिदिनो गोबां जोङो बिसोरो साननांगोन जे दंफां लाइफांफोरखौहाय जों इयुननि फिरिनि थाखाय बा गावनो खस्थ' मोनगोन जोङो बे दंफां लाइफोरखौ दानफायबा हां लानो थाखाय अक्सिजेन लानो था थाखाय बे मानसियानो जाय मानसिया दंफां दानफायगोन नैबे मानसियानो दंफां साया नायगिरो आरो ओमफ्राय गरम बोथोरनि दिनावहाय बिदिनो गोबां औ। बे मानसियानो दंफां साया नागिरगोन। थेगेरनो गोनां जाफिनो जि दंफांखौ दानफैदों बे दंफांनि सायावनो। थांनो गोनां जायो बियो नायगिरो ओमफाय बेखायनो गोबां खहा जादों आरो बे जों दंफां लाइफांफोरखौ बिदिनो दानफायबाय थाबा दानफायबाय थाबा गोबां बिदिनो गोरा जागोन आरोखि आरो बिदिनो मोनसे बिजाबाव लिरनाय बायदिब्लाथ' ओ मोनसे मा गामि गामि मोनथाय गामिनि होनबावबाय आं जे मार्बल मोनग्रा जायगामोन आरोखि नैबे बा मार्बल मोनग्रा जायगायावहाय। गोबां बिदिनो दंफां लाइफां दानफायनानै दानफायै दानफायै मार्बल मार्बल अन्थाइखौ बुथुमनो थाखाय ओ बिदिनो गोबां दानफायबाय आरो गोबां दंफांफोरखौहाय दानफायनानै बिदिनो गोबां मार्बलफोर बुथुमबाय। आरो बिदिनो गोबां खेथ्र'आव माहाजोनबो जाबाय जानाया अब्लाबो बेवहाय मोनसे बुस्थुनि थाखाय मोनसे बुस्थु खहा जाबाय आरो नैबे गामियावहाय गोबां जे दंफां लाइफांफोर गैलामोन। फार्स्टावलाय नोगोर ग्रोम ग्रोम दंफां लाइफां दंमोन आरोखि ओमफाय बिदिनो दंफांफोरखौ दानफाय जोबै दानफायलांजोबनानै सेस बिदिनो बे जायगायाव अखाबो हाला दैनि
ओ बिदिनो गोबां दैनि जोंहा गोनांथि जानो फैबाय आरोखि बे बेयावहाय खोन्दो फोर गोबां गाहायाव दावखो लां दावख्लायलांबाय। जे बे जायगायाव अखायानो हास्राला बोसोर ब्रैसो बेसेबांबा बोसो राव अखा हायाखै होनदोंलै बे जायगायावहाय रानलांनो गोनां जाबाय आरोखि बेवहाय दै गरदसे मोनलोंनो थाखाय नैबे जाय जायगानिफ्राय मानसिफ्रा बिदिनो खारजोबबाय आरो सासे सुबुङा फैनानै नै बिदिनो दंफां लाइ फां बिदियाव नैबे जायगायावहाय गायफैफिनबाय आरोखि जे बे दं बे जायगाया मोजाङै साबसिन फिनो आरो जेन इयुनावहाय नैबे मार्बल मोनग्रा जायगायावहाय आरो फैफिना लाबानो मानसिफ्रा बिदि गाज्रि आखुनि दंफांखौ दानफिना आरोखि नोंथाङाबो दे बुंदो।
औ नोंथाङा बुंनाय बायदि नोंथाङा जोबोद मोजां बुंलांबाय। खोनानानै मोजां मोनदों बेफोरबायदिनो रोंगौथि थानाया मोजां जोंनिया बेफोरबायदि रोंगौथि थासेयावबो गुबुन सुबुंफोराथ' बेफोरबायदि अयनाय खामानि मावो नङा ओमबा?
औ औ नंगौ।
औ आबहावा होनोब्लाथ' जोंनि फुंनि सिखारननायनिफ्राय मोनानि उ न्दु जासिम जोंनि सोरगिदिं सिखारनायनिफ्राय फुंनिफ्राय जा मिथिंगा एबा दंफां लाइफां जिब जुनार मानसि दुमसि गासै बिथिंखौनो जोङो आबहावा होननानै मिथिनाय जायो आरो। औ आबहावानिफ्राय जोङो गोबां मुलाम्फा मोनो आरो जोंना। थांना था गिबियावनो बुङोब्ला जोंहा थांना थानायाव बिफां लाइफांनि जोबोद गोनांथि जायो। जाय बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो अक्सिजेन गेस मोनो नङा होमबा?
नंगौ नोंथां।
औ अक्सिजेन गेस लानानैसो जोङो थांनानै थायो। बे अक्सिजेन गेस गैयाब्ला जोंहा गोबां माने प्रब्लेम जासिगौमोन आरो जेबां खैफोदाव गोलैसिगौमोन मानसिनि जिउआवहाय आरो औ बेफोरबाय दिनो जोंनि मिथिंगाया एबा जोंनि आबहावानिफ्राय जों बेफोरबायदिनो हेफाजाब एबा मददखौ मोनगासिनो दं आरो मोनबाय थादों आरो। गोदोनिफ्राय दासिम गोदोथ' गोबां बिफां लाइफां दंमोन नाथाय दा मिथिंगानि खहा जालांनाय एबा आबहावानि खहा जालांनाय बेखौ जों नुदों जेराव मानसिनि सुबुं अनजिमाया बांलांबाय। आरो बेजों लोगोसे सुबुं माहारिया डेभ्लपनिफ्राय डेभ्लप एबा गोबांनिफ्राय गोबां बांसिननिफ्राय बांसिन बेफोरबायदि लुनाय मावफुंनाय बेफोरो बांलांदोगासिनो दङ आरो जेरै जों बुंनो थाङोबा हान्था मेला हान्था मेलायाव गोबां बेफोरबायदिनो दावगालांबाय दावगानायजों लोगोसे जोंहा गोबां खहा जालांबाय आरो सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे। बेफोरबायदिनो ओ हान्था मेलाया बांब्ला थ' जोंहा लामा सामानि गोनांथि जायो जाय लामा बानायनो थाखाय जोंहा लामाजों थानाय बिफां लाइफां बेफोरखौ जों दानफायनो गोनां जायो नङा होमबा? औ बेफोरबायदिनो जोङो गाननो जोमनो एबा जानो लोंनो मुवा बेसाद बानायनो थाखायबो जोंनो फेक्ट'रिफोरनि गोनांथि जायो। बे फेक्ट'रिफोरनिफ्राय ओंखारनाय दै गारजि एबा ले थ्रा गेस बेफोरनि जुनैनो आबहावाया गोबां खहा जालांनोदों आरो। एबा आबहावा गेबेंलांदों आरो। बुंनो थाङोब्ला बे कारखानानिफ्राय एबा फेक्टरिनिफ्राय ओंखारनाय दै लेथ्राखौथ' अबेयाव गारनो नङा होमबा?
औ औ
औ बे ओंखारनाय दै लेथ्राफोराथ' हायाव नङाखि दैमा दैसा आरो खारखानायनिफ्राय ओंखारनाय बे गेसफोराथ' बारजों लोगोसे नालाय जोंहा हां लानायाव जोबोद गेबेङो आरो आबहावानि बारा गेबेंलांबाय आरो आरो बे बेफोरबायदिनो गाज्रि गेस ओंखारनाय दै ओंखारनाय दैयाथ' हायाव नांबाय नालाय हाया गेबेंसिगोन हाया गारजि जासिगोन बेजों लोगोसे दैयाव ओ बोहैफानाय बेफोरबायदिनो दैमा दैसायाव बोहैफानानै जोंनि दैमा दैसा लोंनाय दै बा मोजां बेफोरबायदि थासारिखौ गेबें होलांबाय आरो। आबहायाव जोबोद खहा जालांदों जों बेफोरबायदिनो आबहावाखौ ओ मोजाङै एबा गोग्गोमै लाखिनो थाखायब्ला जों गोबां बिफांनि ओम बिफां लाइफां दाननांगोन ओ गायनांगोन आरो दाननोथ' नाङा दाननायखौ होबथानांगोन थिग बेफोरबायदिनो जोंनि प्लास्टिक बाहायनाय आजिखालिथ' गोबां बिथिङावनो प्लास्टिकनि गोजासै अबावबा मोनसे माल बुस्थु बायोब्लाबो प्लासटिक प्लास्टिकनि गोजासे सै आरो गासै बिथिङावनो प्लास्टिक प्लास्टिकआ माने थाब गाज्रि जाया होननानै जों बाहायो नाथाय बै गाज्रि जायैयानो जोंनि थाखाय खहा खालामो आरो जाय प्लास्टिका
औ।
हायाव गोलैबाबो सेवा फबनानै दोनब्लाबो सेवा सावनानै गारब्लाबो बै सावनायनि बै जा थालाङो। बैफोरबो सेवा आरो बेफोरनो दैजों लगायनानै एबा बारहावा गेबें होयो जों सावबाथ' जों प्लास्टिकफोरखौ सावबाथ' लेथ्रा गोसोम गाबनि उखुनदै ओंखारो। नङा होमबा नोंथां औ बेफोरनो जोंनि बारहावाखौ गेबिं खालामो आरो लेथ्रा खालामो‌। थ' नोंथां जोंहा समाबो जाबाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ औ नोंथां जोंहा समाव जाबाय। जों बेबायदिनो इयनाव नोंथांजों रायज्लायहरनो आरो नोंथांजों नै बेबायदि आबहावानि बागै रायज्लायनानै। जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथां जेन इयुनाव नों नोंथांजों बेबायदि रायज्लायनो सम मोनबावो जेन हाबावो आरोखि जे नोंथांजों आसा थाबाय आरोखि दे अलाना नोंथां।
औ नोंथांजोंबो रायज्लायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय दे।
थाबाय नोंथांनिसिम।